खोनादों ना नोंथां?
हेल' औ नोंथां खोनादों आङो नोंथां खोनादों आङो।
औ ओ नोंथाङा फ्रिबा आङो मोनसे हो
औ औ आं खोनादों आङो नोंथां आं फ्रिबो लोगोसे
औ नोंथाङा फ्रिब्ला आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांनाव कल खालामनाय जादों बे आयदाया जाहैबाय बर'फोरनि माखासे फोथायनाय आरो
औ औ
औ। बर'फ्रा माखासे गोबां माने सिगांनिफ्रायनो मोनसे ओ मिथिंगाजों गोरोबनानै थाग्रा मोनसे हारि आरो ना। बेखौ मिथिजों नो बेबायदिनो माखासे गोबां फोथायनाय मा दाबो माखासे फोथायनायफोरखौ जों नुनो मोनो। नाथाय गो गोबाङानो सोलायबोबाय सिगांनि माखासे फोथायनायखौ आं बुंनो सानो। बेफोर जाबाय माखासे फोथायनाय दङ आरो जेनेबा गोबां फोथायनाय दङ जिब जुनारखौ लानानै मोनसे फोथायनाय दङ। जेनेबा सैमाया जेनेबा हाखुरोब्ला मोनसे खैफोद जायो बेफोरो आरो मोनसे ओ जुदि माबा मोनसे मोनायावहाय बेबायदिनो फेसाफोर गाब बाय थायोबा लांगोनायाव फेसा गाबबाय थायोब्ला बेफोरबो मोनसे खैफोदनि इसारा आरो मोनसे जुनारफोरखौलानाै मेलला दङ' जोंहा लानानै जेनेबा दाउखा गाबबाय थानो होना जेनेबा दाउखा गाबबाय थाब्लाबो मानसि थैनायनि आरो अखा हानायनि बेफोर मोनसे फोथायनाय आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो गोबां दङ' बेबायदिनो सिलबो दङ' सियाल गाबोब्लाबो मोनसे गाज्रि जेनेबा मा होनो बे खौ फोथायनाय लायो आरोना जेनेबा गाज्रि मोनसे खैफोद जानायनि साना बेफोरबायदि आरो औ औ बेफोरबायदि आरो गोबां औ औ गोबां दंमोन आरो गोदोनि समावहाय बेफोरो आरो गोबां दङ' बेफोरबायदिनो ओ दाउज्ला दाउ जेनेबा जायखिजाया दाउ गेसेरबाथाय मोना मोनायाव गिसोबाथाय बे मोनसे खैफोदनि नेरसोन बेफोरबो मोनसे ओमफ्राय आरो गोबां दङ' बिदिनो आरो दाउमा दाउसाफोरखौ लानानै जिब जुनारफोरखौ लानानै बेफोरबायदिनो आरो माखासे फोथायनायबो दंबावो
औ जेरै दंमोन आरोसै
औ औ औ सिला गेजेरजोंबो बिदिनो खदाल बाननो मोना ओमफ्राय आरो माबा मोनसे जेनेबा ओ दान्दा बानलांनो मोना बेफोरबायदि आरो गोबां दङ' बेफोरबायदिनो मोनो मोनायाव औ औ बेफोरबायदिनो जेनेबा आरो नाहा मैया थांब्लाबो बेबायदि ना ना सायनाय बेफोरबायदि जेनेबा नै खावरि होनोना सिंखावरि बियो माने बिरलाङोब्ला बिरलाङोब्ला बेबो मोनसे मा होनोमोनलाय बे मोनसे फोथायो नालाय बे बिरलाङोब्ला लाय लायनो ओ गोदोनि आबौ आबै आबौआ बुङोमोनलायनो आरो जेनेबा मा माइ मनसे लानानै थाङो बेफोरबायदि आरो जेनेबा गोदोनि समावहाय बेबायदि गोबां ओ सिंखावरि मोनोम हा
थावरिया बिरलांबाथाय माइ मनसे बिरलाङो
अ जेनेबा माइ मोनसे लानानै थाङो मासेयाव बे बिदिमोन आरो जेनेबा गोदोनि समावथ' बेबायदि गोबां माबा दंमोन आरोना फोथायनाय जेनेबा फोथायनाय मान माने बेफोरो मोनसे बुंनाय राव आरोना जेनेबा ओ बे गोदोनि समावथ' बेबायदि नाहा मैहा थांब्लाथाय गोबां सिंखावरि गांजेमा एंखावरिफोरखौ मोनोमोन आरो ना जेनेबा बेबायदि लाबोयोमोन आरो जेनेबा थाब सायग' बा सायग'आ माने बिबैफ्रा फिसौफोरखौहाय बुंनाय राव आरो जेनेबा बेफोरबायदि ओ थाब थाब जेनेबा सायनानै बेफोरखौ ओ बिरलाङाथों जेनेबा बिरलां होआथों बेफोरखौ खालामनो थाखायबो बेबायदि बुंनाय राव आरो बेफोरो
माने फिसौफोरखौ सिगिनो थाखाय मोनसे बुंनाय राव आरो बियो
औ औ बेबायदिनो गोबां
जाहाथे फिसौफोरा एसे औ जाहाथे फिसौफोरा एसे थाब थाबनो माने इ सिंखावरिखौ बासियो दोनो आरो सिगिनो थाखाय माने होनदोंमोन आरो
औ माखासे बेफोरबायदिनो दंबावो नोंथाङा बेफोरनि माबाफोर मिथियो नामा एसे
आं बिदिखौ बारा मिथिया माने मिथिनायालाय नाथाय मोननैसो आंबो इसे मोनसेयो जेरै अखाजों लोगोसे बे सान्दुं दुंबाथायनो माबा सियालनि हाबा जायो आरो
मै दङ बेफोरबायदिनो गोबां दङ जायखौ जोङो एसे गोसोआव फैया
बे मोनसे जोबोद माने मुंदांखा मोन जों माने फोथायनाय अ आं खोनानोबो नङा फेसा जुदि गाबोबाथायनो माबायाव न' माबाफोर खैफोद फैयोनो अ नोंथां बेखौ बुंखाबायना खेनसे ए आं गोसे आरो बिदिथ' बारा माने जोंनियाव बिदि फोथायनायबोै गैया नालाय ओंखायनो माने बारा ओ मिथिला
खम जाबाय आरो गोबाङानो खम जाबाय
मि ओमफ्राय आं खोनादोंमोन बिदिनो खम जाबाय
औ सैमाया सैमाया सैमाखौ लानानैबो मोनसे फोथायनाय दङ जेनेबा नंगौना नङा मिथियाना जेनेबा भाद्र भादो ना गोजां बोथोर औ औ
मानसिफोरा बिराद फोथायोमोन आरो
औ
गोजां बोथोराव मा जायो सि
औ गोजां बोथोराव जेनेबा सैमाया जोबोर गोजाङो गोजाङोनो आरो बेदिनो मोनसे एसे बिसोरनो गाबनाया बे समाव आलादा जायोना बे समावहाय बिसोरो बोरैबा मोनसे गाबो आरो बे जेनेबा बे बेबायदि एसे गिथाव खोनायो आरो बेफोरबायदि गाब फेसाआलायनो अख्रां नायदाव नायदाव गाबो आरो बेफोरबायदि ओमफ्राय
औ
बेबायदि गाबनायालायनो ओ गोजौनिफ्राय माने इसोरनियावहाय जि बिहरनाय जायोनो आरो
अ आदसा अ अ
बेबायदिनो गोबां दङ ओ बिदिनो आरो गोसोआव गोसोआव फैया फैया नांदों गोबां दङ आरो बेफोरबायदिनो जोंना बेै समावहाय सोलोंथाइनि एसे खममोन नालाय बै समनि बाथ्रा खोथा बाथ्रा बेफोरबायदि फोरा एसे आलादा जायोमोन आरो फोथाय खोमसि फोथायनाय बायदिसिनाफोरा गोबां दंमोन आरो बेबायदिनो बेफोर सोलिबोबाय थानाय राव आरो जेनेबा आरो बे बेयो नंगौ ना नङा नंगुबै दा मा मिथिला बे साम' जायोब्ला मेगन नि फावारा एसे बाङो होनो
औ आदसा औ बेखौ आंबो खोनादों आं जोंहानि न'आवनो मालाबा समाव संबारथाय माने बेखौ होनबाय थायो माने साम' जानांगौ साम' जाबाथाय बेफोर मोजां जायो होननानै
औ बेखौ बेखौ जायोबो खोमा आं सानो आरो जायो होननानै एसे म बे बेबायबायदिनो औ गोबां दङ आरोना जेनेबा दै-दैमा दैसा बारलांब्लाबो जोङो फैसा सिगां नुयोमोन आरो सिगां खोनायोमोन आरो जेनेबा गथ'-गथाय लानानै दैमा बारनो बारनाय समावहाय बिबार एसे ओमफ्राय फैसा बिदिनो थायसे थायनै होनानै बारनायखौबो जों नुयोमोन आरोना गोबां औ औ औ बेफोरबायदिखौ जों नुयो आरो
जोङो हाबा जानानै जुदि ओ हिन्जावखौ लाना फैयो। हाग्रा दैमा बारानांगौ जायोबाथाय ओ जेसेबां दैमा मोनो बेयावबो बिदिनो माने गय होनाय नुदों आङो गय फाथै जरासेबो
औ मोनसे आं बिदिबो नुदों जेनेबा ओ हिनजाव गोदानखौ जेनेबा दोनलांनाय समावहाय जेसेबांखि मन्दिर मोनो थारमाने बेफोरखौ जेनेबा खुलुमलाङो आरोना खुलुमलांजोबनाय बेफोरबायदिबो आं नुनो मोनदों आरो
अ आं बिदिखौ नुनो मोनाखैब आरो दिनैसिम
ओ माने खाथि जेनेबा खाथि जेनेबा हौवाासानि न'खर आरो हिनजावसानि न'खरा खाथि खाथि जायोब्ला जेनेबा बांद्राय गोजान नङा जेनेबा गामि मोननै मोनथामसो बारनानै बेफोरबायदिबा माने बें पार्टि लानानै जेनेबा थाबायलांनाय खौ आं नुदों आरो ना थाबायलांनाय थाबायलांनाय बायदिनो बेयो मन्दिर गंसे दङ बेवहाय हाबलांनानै खुलुमनायखौ आं नुनो मोनदों आरो
ओ माने खाथि जाबाथाय जुदि थाबायलाङो अब्ला माने बिदि होलाङो आरो
औ औ गोजाननियाथ' जानालाय ओ मला
औ माने गोजानावथ' बिदिनो बासास लानानै थानांगौ जायो नालाय
औ औ
गारि साय लानो थानांगौ जायो गोजानाव बिदिनोथ' माने ओ प्रयथेक माबायावनो मन्दिरफ्रावनोथ' बिदि हाबनो हानाय नङा
औ औ
खाथिबा बिदि खामनोबो मोजां जायो आरो
औ
बे थाबायलांबाथाय
औ ओमफ्राय मोनसे फोथायनायबो दङ बे मा होनो। बेल फिथाइ होनो जेखौ
औ बेेल फिथाइ
औ ब बेल फिथाइलायनो ओ मानसिनाव सिरिबा मानसिनि खर'आव सिरिबा थैखागोन आरो बे बे-बेफोर नंगौ ना नङा मिथिया आरो जेनेबा बेबायदिनो बेल बेल बेल फिथाइ जेनेबा बिफां सिङावहाय जिराया आरो बेबायदिनो
अ बेल दंफा जदि सिगिथ बेल दंफा जदि एसे गोजौ जायो ओमफ्राय जुदि फिथाइआ जुदि एसे गिदिर जायो अबाथ'
औ औ औ खर'आवनो नांनाय जागोन नालाय जेनेबा एसे फिथाइआ एसे गोराबो जाहैबाय नालाय
औ
बेबो मोनथि दे गोलै जानोबो मोनानोआानो जेनेबा
ओमफफ्राय बेबायदिनो मोनायाव नानि जानाय बेफोरो खैफोद फैयो मा फैयो बेफोरबो दङ गोखा जानाय गोखाखौ एक्सलि ओ मोनसे ओ जेनेबा साइन्सनि गेजेराव बेबायदि होनो खोनानो आङो ओ बे ओ खैफोदथ' जेनेबा नर्मेल ओरैनो बे ओ गामिफ्राव बाहायनाय राव जेनेबा औ जेनेबा ओ गोखा जानानै जुदि जेनेबा जोंनि बडियाहाय जेनेबा रेस्ट लायो जेनेबा जोङो हरावथ'
औ औ
आरो मोनफोरावथ' जानानै बेखौ थाबाय फिथिंबाय थाबाय माबा मोनसे खामानि मावबाय थाबाय बेफोरावहाय माने बदियावहाय जेबो खालामनो हाया आरो जेनेबा बेफोरखौ आं मिथिना मोन्दों आरो जेनेबा
ओंखायनो माने हराव बारा माबा जानाङा आरो
औ गोखा जानाङा एफोरखौ
गोखा जानाङा
थुना जादों आरो ओमफ्राय फोथायनाया जोंना मा बेलेग आरो जेनेबा गोदोनि स समावहाय जेनेबा बेफोरबायदिमोन आरोना
औ
माने साख्रुब सुख्रुब जायो होननाय खोनायो आरो
ओ गोखा जाबा थारमाने साख खुब जायो आरो गोदोनि फुरथायनि माथेबा
दे अब्ला होमबा नोंथां सोरबा समाबबो जाबाय गोजोननाय थांबाय नोंथांसिम।
गोजोन्थाव